हेल्ल' नोंथांआ खोनादों ना?
दं नोंथां जिरायनानै। अ हागोन दे नोंथां
अ दे दा बिदिब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ दे नोंथां
बे आयदायानो जाहैबाय बिदिनो बर'फोरा बोरै थायो गामियाव एबा बोरै जिउ खुंनानै थायो दाउ अमा बोरै फिसि गायो बेफोरखौ औ नथाङाबो जिखिनि हायो बेखौ खोन्थाबानो जाबाय फोरमायबानो जाबाय ओमफ्राय आंबो जि हायो बेखौ फोरमायना होनोसै
औ दे नोंथां दे बुं
बिदिनो बर' बर'फोराथ' जोङो बांसिनानो दख'ना गाना थायो एबा फ्राय मेख्ला गाना थायो आरो जोङो खौ माबोरै मोनो होनबा जोङो खायफायानो बिदिनो दख'ना दायो आरो खायफाया बिदिनो बाहेरनि दख'ना एबा
औ औ
बायना गानो आरोना खायफाया आरो न'आवनो दाना गानो आरो
औ औ औ
आरो आ बर'फोरा बिदिनो बांसिनानो दाना हाजिरा मावना जायो नङा हो बिदिनो खायफाया बिलेग गामियाव थांनानै हाजिरा मावो एबा गामिया बिदि बिदिनो टाउनफ्राव थांनानै बिदिनो खामानि मावनो थाङो खायफाया आरो गोजान गोजान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैयो आरोना दाना जों बांसिनखौनो बिदिनो टाउनफोराव खामानि मावनाय थांनाय नुयो आरो ना
औ औ औ।
गामियाव खायफाया बिदिनो मावना जायो खायफा आरो बाहेरा मावना जायो आरो
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि गामियाव बांसिनानो हाजिरा माव ना जायो बिदिनो गामियाव खायफाया मावना जायो। खायफाया आरो गावनो मावना जायो बिदिनो गामियाव मावना जायो होनबा खायफाया हाजिरा मावो बेलेंकनाव बिदिनो खस्थ' खालामनानै हाजिरा मावना जायो आरो आरो जोङो खस्थ' खालामाबाथ' जोङो जोङो बिदिनो गावनि ओ जानो गोनां बेबा रां आरजियै खामायनायखौ जोङो बिदिनो खस्थ' खालामनासो मोननाय जायो नालाय बिदिनो जोङो गुबुन जायगायाव माने गामियाव थांनानै बिदिनो माबा गुबुन जायगायाव थांनानै मावना जायो आरो
औ औ उ दे बेल' नङा जों गेब बर'जों न'आवबो थानि जिउब बाहायो
औ जोङो इदिनो न'आवबो बिदिनो हाफोर थाबा बांसिन नानै बिदिनो न'आव खेथि खालामना जायो आरो। जेरै मैगंफोरखौ फोनानै जायो खायफाया आरो बिदिनो ओ ओ बिदिनो मैगं होलाब
जायबो बे बिदिनो दाउ अमा बोरमा हांसो फोरबो फिसिनानै जों जानो हायो आरो औ औ औ औ।
जानाय जायो जों बिदिनो बर'फोरालाय गासिबो अमा दाउफोरखौलाय फिखायो हांसो बोरमा बे आरो फारिबाथ' हगारबानो थालाबायो न'आवनो बिहिनो अमाखौ आरो बोरै फियो होनोबा जोङो ओ नोंथाङाबो मिथिखायो बोरै भियो अमाखौ बिदिनो जोङो ओ जुमाय बानायनायावनो अफ्रिफोरजोंनो बान ओ आदार होयो खायफाया गुन्दै बोयो बायनिफ्राय गुन्दै बायना जायो बायना होयो आरो ओ इदिनो थास'फोरखौ दाननानै रुनानै होनाय जायो आ
औ औ औ औ औ।
आरो ओ जोंहा आरो अमानि थाखाय इदिनो खायफाया सापर्ट होयो खायबाया बायनानै सापत होयो आरो नानि गुन्दैबो मोनो दानिया नानि गुन्दैफोरखौनो होयो आरो ना। होमबाना सो जोंना अमाया ओ देरगोन ओरैबा जोङो देरनानै जोङो फाननानै फैसा मोनगोन आरोना।
औ औ औ औ।
ओं आरो जोङो हांसोफोरखौथ' बिद बिदिनो ओ न'आवनो फिसिनाय जायो मानो होन बा हांसोआबो बिदिनो मासेयावनो बहुद दाम लायो फासस' नङाबा सयस'फोर इदि लायो आरोना इदिनो ओ हांसोआबो दाम लायो आरो हांसोखौ बोरै फैयो होनबा नोंथांङाथ' मिथिखायो बेखौ बोराय फियो जों बेखौ मालाबा बिदिनो ओ अमानि आदार जेरै गुन्दै इखौबो होनाय जायो आरोना आरो जोङो बिखौ बिदिनो ओ एक्सट्रा बिदिनो आलादा बिदिनो ओ फुख्रि बानायबाय जेन'बा बिस बिनि थाखाय ओ दै होना दोनबाय आरो बिसोरो बिदिनो लेथ्रो आबारियावसो थायो नालाय बिदिनो दुगैला बायो नालाय मैलाफोर जायो नालाय एम्फौ एनलाफोरखो जायो नालाय बिनि थाखायनो जोङो एसे बायदिनो जुदा बिदिनो फुख्रि बानायबाय बिदिनो फिसानो बिसिनो दुगैनो थाखाय गेलेनो थाखाय बिदिनो हांसोआ बे फिनाय जायो आरोना आरो दाउ अमाखोथ' ओ दाउखौथ' मिथिखायो बोरै फियो दाउआथ' बिदिनो फन्द्रायावसो थाखायो नालाय औ एम्फौ एनलाफोरखो जायो आरो आरो बिदिनो खायफाया बुहुद जोङो नुबाय आरोना खायफाया बिदिनो मास ओ मान नै खौ ओं सैमा फिसियो बिदिनो बेलेग बेलेग लाबोनानै सैमा फिसियो आरोना
औ औ औ।
बिदिनो टाउनफोराव थानायफोरा सैमा फिसियो खायफाया आरो बिदिनो लकेल मानसिफोराबो बिदिनो ओ बिदिनो लामाफोराव बिदिनो फिसाफोरखौ नुनानै लाना फैयो खायफाया बिदिनो फिसिलाबायो आरो ना जानला मानलानो बिदिबा जोंना सैमाफोराबो गोमोन जायो आरो मोजां जायो आरो खायफानि थाखाय सैमाफोरा आरो जोंहा बोरमाखौ बो फिसिनाय जायो बोरमा बोरमाखौथ जोङो बिदिनो दै ज्लां बोथोराव खानो जोबोद खस्थ जायो आरोना ओ दैज्लां बोथोराव बांसिनानो बिदिनो
माइ गायजोबो नालाय बेफोरबायदि औ माने दुब्लि फोथारावहाय माइ खोथिया गायजोब इदि नालाय जाया गैया जायो बेनि थाखाय
औ जायगा गैया माइ गायनो बिदिनो गासिबो माइ गायजोबो नालाय खान थाखाय जायगा गैया बिदिनो लामाफोराव खाबाबो गारिफोरखौ गिनांगौ जायो
औ औ औ औ
खायफाया आरो बिदिनो गारिफोरखौबो बिदिनो लासै सालाया बांसिनानो स्पिड सालायनानै था थाङो बेनि थाखायनो जोङो बोरमाखौ बिदिनो लामा गेजेराव हाबा गिनांगौ जायो आरो बिदिनो बाराथेला बायबा सासे हुख्रुमलाङो बिदिनो गोबां लस जायो आरोना बरफोरनि थाखाय बिदिनो फिनाय मानसिफोरा लस जानाय मोनो आरो बिदिनो जों बरफोरा बेफोरखौ फिनानैसो जायो नालाय बांसिनानो बेनि थाखायनो जोबोद खस्थ जायो आरो दैज्लां बोथोराव बेखायनो जोङो खायफाया बिदिनो दंफांनि बिलाइफोरखौ हानानै होनाय जायो आरो ना
औ औ
बिनि थाखायनो जोङो बिदिनो बोरमाखौ फिसिनाय जायो बिदि नङा बोरमाया ओ हाग्रानि थाखायल बिदि नङा
औ जों बेखौ दाना होनानैबो फेदेरनो हायो आरो
ओं ओं दाना होनानै फैदेरनो हायो बिदिनो आरो बोरमायाबो हाग्रा जायो मोसौआबो हाग्रा जायो आरोथ मोसौखौथ जोङो बांसिनानो नआव फिसियो मानसि फोरा बरफोराबो बिदिनो जों मोसौनिफ्राय गाइखेर गाइखेरबो मोनो जेब्ला मोसौ फिसा जोनोम जाबा जों गाइखेर मोनलोङो बे गाइखेरजोंनो जोङो मालाबा समाव जोङो फाननोबो हायो मालाबा जों नवाव लोंनोबो हायो बि नि थाखायनो जों गाइखेरखो फानबाबो जों रां मोनो आरो ना
औ औ मोनो नोंथां
बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ फिसिनाय फिसिनाय जायो आरोना आरो जों मोसौखौथ बिदिनो हगारलाबायबानो मोसौआथ हारसिंनो गांसो जाखायो नालाय
औ औ औ थेवबाबो माने बेलेगफोरनि बारि बागानफोराव हाबैजानो गिनांगौ आरो ना मानो होनोब्ला आबाद मावनोसै बिदिनो टिखा मायबा मायबि गायलु गायला खामनानैसो जों जिउखौ खुङो नालाय औ औ
आरो बिदिनो हगारला होलाबायो आरो मालायनि माबाखौ मिथिया आरो ना खेथि खालामनायफोरखौ बिसादि बेसे लस जायो बेखौ मिथिया
औ औ
खाना दोनबा मोजांसिन जायो आरो मोसौ
औ औ औ
दैज्लां बोथोराव आरो खानो खस्थ' जायो मोसौफोराबो
औ औ
बिदिनो गामि गावबा गावनि बिदिनो जायगाफोराव हाग्राफोर दंबा बिदिनो हाग्रा गुदिफोर दंबा बेयाव खाना होबा बांसिन मोजांसिन जायो ओमबाना बिसाबो आदार मोनजाबाय बेलेकफोराबो बिदि लस जाला आरो बेलेगफोरनि बिदिनो खेथि खालामनायफोराव जायगायाव थांबाथाय आरो थाङोब्ला दा जोंहाबो बिदिनो गोबां मैगं थाइगं गायनानैबो फैसा मोनो
औ औ-औ
बिदिनो जोंहा दैज्लां एबा गोजां बोथोराव बिदि मैगङाथ' बुहुत मोनो खिन्थु दैज्लां बोथोराव आलादा मैगं आरो गोजां बोथोराव आलादा दैज्लां बोथोराव आलादा ओमफ्राय मेसेङाव आलादा बिदि मैगं बुंनो थाङोब्ला जोंहा दा दैज्लां बोथोराव बांसिनानो खायफाया जोगोनार जिंखा पथल खांख्रिखला कुन्दुलि बिदि मोनो आरो
औ औ भिन्दि औ
औ भिन्दिबो ओं भिन्दिबो मोनो दे ओं आरो मैथाफोराबो बिदि बिदिनो रज'लाबायो गायना होबा जानोबो मोजां जायो आरोना बिदिनो बाथोनफोर जाबाबो मोजां जायो आरो मैथाफोरा
औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोजां बोथोराव बिदिनो बान्दा कबि बायगन बिलाहि जेन'बा बिलाहि ओमफ्राय बे आरो बायगन होनो आरो बिदिनो अल कबि, बान्दा कबि, फुलकबिफोर मोनो आरो आलु, आलु गोरलै आलु गोरलैयाबो बिदिनो गायबा मोनो आरोना बांसिनानो औ बांसिन गायो आरो जोंहा बिदिनो माइ गायखांनानै बिदिनो जोंहा जेब्ला माइ हाखांनानै बिदि साननैसो थानानै जोंहा दे बेसर फोयो बो जोंहा जोबोद रां मोनो आरोना रांबो मोनो आरो बे बेसरजोंनो जोंहा थावबो मोनो आरो
बेसर फोनाय बोथोराव बेसर फोबाय
औ बेसाद फोनायाव बेसर फोबाय आरो आरो बेसरजोंबो जोङो फैसाबो मोनो आरो जों बेखौ जिउ हुंनोबो हायो आरो बे रांजोंनो जोङो बेसरावबो जोङो बिदिनो जोबोद बिदिनो हासारफोर होनांगौ जायो आरो ना
औ औ-औ-औ हासार नांगौ औ हबासो जेरै एम्फौफोरा जानो हायि बायदि आरोना औ औ जेरै फिथाइ फिथाइ बारायनायनि हो ह मानो होनोबा फिथाइफोरानो गैयाबा जों माबोरै बिनिफ्राय। गोथाव मोननो नङा होमबा नोंथां औ
बिदिनो जोंना बिदिनो ओ बर'फोरा बेफोरखौनो मावनानै जायो आरोना फैसा मोनो जोंनिया बिदिनो बायेराव थांनानै थां थांनानै मावहैबा एसे बोरैबा जाहैयो आरो ना बिदिनो जों गामिफोरावनो खामानि मोनलााय बायो बिदिनो गामियावनो मावना जाब ग मोजां मोनो फैसाबो मोननऔ गामिनि बारहावाखौ लाबा आरो बांसिन मोजां जायो आरो टाउननि साय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
बेनि थाखायनो आरो दे बिथां बिदिब्ला समाव समबो जाबाय
औ दे होमबा नोंथां दे
ए ओं